हेल'
ओ।
खुलुमबाय नोंथांनि सिम
औ नोंथांनिसिमबो
औ गोजोन बेलासिनि नोंथांनिसिम आङो गोजोननाय जासिहरबाय।
औ।
औ नोंथाङा दालाय मा खालामदों?
ओरैनोथ' आङो। ओ बिथिं दुब्लिथिंहाय दसे बेरायथावथाव फैदों।।
औ आदसा दे नोंथां नोंथांमोननि जाय बिबार बारियाथ' दङ जानांगौ।
औ दङ'।
औ दा नोंथाङा आंनो बिबारनि बागै बिबारनि सोमोन्दै आंनो मोननैसो ओरैनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां।
बिबारनि सोमोन्दै आं सुंद'यै नोंथांजों बेखौनो सावरायनो सान सानबाय जे नोंगौ जोंनिथिंजाय गोबां ओ न'खरफ्रावहाय न' न'फ्राव जोंनि जे लांगोनायावहाय गोबां बिबारफोर गायो। ओ बिबार गायनायदों न'खौबो समायना नुयो आरो जोङो। सम लानानै ओ जोंनि गोसोफ्रावहा बायदिसिना सिन्था अनेकथा थायोब्ला। लामाफोरथिं ओंखारबा बिबारफोरखौ नुयोब्ला गोजोननायबो मोनो।
औ औ औ
बेबायदियैनो बिबारफोरखौहाय जों गोबां खामानिफ्राव जोङो बाहायो। ओ बिबारा जेरै अनेकथा बिबारफोर दोङो आं बांसिन मोजां होनो मोनो होनब्ला। ओ जबा आरो गलाप बिबार आं बे बिबारखौ बां सिन मोजां मोनो आरो ओ मान मा होमबा जबाआ अनेकथा खालारनि थायो। ओ बिदिनो गुलाफ गोजा। गोमो किउ कालार बायदि बायदि थायो बे जबाइाया बारनायनि गुब गुब बार नाथाय ओरैबायदि माने बेखौ फुलि गायजेननायनिफ्राय बा बे जबाया थ' ओरैनो थांनो थाखाय इजि माने दान फिसा गायब्लाबो बियो थांखायो। ओ गायोब्ला माने जोङो कलम होआलासिनो बेखौ गोजौ खालामोब्ला आरो एसे गोजौ जानानैहाय बियो खलम होयोब्ला बे जामफ्राफ्रा जायोना। बेजोंहाय गोजौआव जामफा जानायजों बिनि बारनायखौ समायना नुयो आरो ओ बिदिनो बारनायावबो बेलेक कालार कालारनि थायो। कालारनि जेरै आरो बिबाराबो गोदोर फिसा ओ मबेबा जबाइाया गुवार गुवार बार गावलब गावलब बारो आरो मबेबा जिब्र्रि जिब्र्रि बारो मबेबा आरो इसे फिसा फिसा बारो आरो ओ बिदिनो बे जबा बिबाराबो गोबां खामानियाव बाहायजायो जेरै जोंनि खानायखौो जोङो जे सेम्पुफोरदों जोङो लबो बे सेम्पु फुंनि सेम्पुआव जोङो जबाखौ जों बाहायनायखौ मोनो आरो जे जोंनि मोखांफोरफोरखौहाय जोङो माब्लाबा जोङो क्रिमफोरदों फेसवासफोरजों जोङो सुनाय जायो। बेयावबो बेखौ बाहायो आरो जि लसोनफोर बेफोर फोरावबो बेनो ओ
औ औ
जोङो जे मोखाङावहाय मालाबा जोंनि स्किना मोखांनि स्किना ओ नानिखा फोर ओखारोब्ला बा बायदिसिना स्थरफोर जायोब्ला बेयावहा जोङो फेब मोखाङाव जे पेसपेक एरि जोङो लगायो ओ बेखौबो जोङो जबाजोंनो बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जबाइाबो गासै खामानियावबो बाहायजायो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला बे जबाखौहाय जोङो माब्लाबा उदै सानानै जोंनि ओ खिनायफ्रा बा जोंनि माबा फ्रा मोजां जायाखैब्ला बे जबाखौ जों बे मुलियाव जोङो बाहायनाय बे जोङो नुनो मोनो आरो ओ बेबायदियैनो बिबार होनोब्लाथ' अनेक अनेखथा बिबार दङो आरो आं मोजां मोनो बिबारा जाहैबाय गलाबखौ आं मोजां मोनो आं गोबां गलाप बिबार गायो ओ जेरै गोजा गुफुर आ जारहानावथ' दोङो गुफुरबो दोङो गोजा दोङ आरो गुलाब बिदि दोंगो ओ जेरैल हेगथा कालार ओ बे बेफोरबायदि गलाब बिबारफोरखौो आं मोजां मोनो आरो ओ नुनायावबो मोजां मोनो गलाब फोरखो नायनो समायनाबो मोनो बेबो गलाबाबो अनेकथा बिदिनो खामानियाव बाहायजायो जेरै नोंथाङाबो गल बिबारनि सोमोन्दै सुंद'यै सावरायनो हागोन दे
औ आंहाथ' एसेबां ओ बिबारनि बागै एसेबां गियान गैया थवबो जोंहानि बि बिदिनो जोंफोरनि गामि ओनसोलफोरावनो जेनेबा न'फोरावनो जों इसे गायनो मोनदों आरो आगोलफोर बिदिनो दाबो दाहायबो दं ओ बिदिथ' गोबां बिफां ओ बिदि लाइफां दङ जेराव बिबार बारनाय बिदि थासै दा बिदिनो गोबां बिबारफोराथ' गोबां रोखोमनि बिबार दं जायफोरो ओ बिबारा नुनायाव समायना थेवबो माने खायसे बिफाङाव ओ सु गोनांथार जायो माने दा बिबारा नुनायाव जेसेबांनो समायना बे बेयाव एसे आनो स सुबो थायोबानो बिदि जायो दाथ' खायसे मानलाग्राबो दं मानलाग्रा बिफां आरो ओ खाय इफोरथ' बिफांनि सायावनो दस्रा बिफांजोंसो सोनारनानै गावबाय बिबार बारो आरो दा बिदिथ' बैसागु समावबो जोङो
से नालेखर बिफां आरो गय बिफां बायदिसिनायाव खाना दोननाय जों बिबारबो नुयो बेथ' बिराद मोजाङै बारो बेथ' बैसागु बोथोर औ औ औ बे बैसागुफोरावल'सो बारनाय बिबार आरो बिदिनो दंब'यो गोबां रोखोमनि बिबार जेरै नोंथाङा बुंदों ओ गलाब बिबार गलाब बिबाराबो नुनायाव समायना थ' बेयाव गोबां सु दङ आरो दाथ' जोङो गलाब बिबारा ओरैनोथ' ओ मोदोमनायाबो मोजां आरो सु सुबुंफोरा गलाब बिबारखौ एसे गोसो मोजां आरो बिदिनो मोजां मोननायखौ फोरमायनो थाखायबो होयो मानसिफोरनो औ नोंथां दा बिदिनो जोंथ' आरो मोजां मोननाय आरो गोबां ओ माबा दङो बिबारफोर दंब'यो बेफोरो मुंखौ जोङो मोजाङैबो मिथिजोबा थेवबो एसे ओरैनो जाय खौ जोङो मा होनो फामे बिबार बे दैयाव थायो। बेखौबोथ' जों नुनायाव गोबां समायना नुयो बेथ' मोजां बारो। बिदिनो गोबां ओ दंबोयो जायफोरो बि बिबारा आरो बोरि दै जेरावबो थायो नोङा होमबा?
औ औ।
दा गासैबो बिबारफोरा ओ नुनायाव समायनायानो जाखायो। बिनिखायनो बिनि मुङाबो बिबारानो थादों जा आंनि बादिब्ला औ औ नोंथां। ओ बिदिनो जायखौ जोङो ओ मोनसे ओ गावानि गोसोनि सान्थिनि थाखाय माने आरो बिद दिनो जोङो मा होनो गोथार सानफोरावबो बिबार खौ बाववो बेखौ जोङो माने बिबारा बिबाराखौ जों गासैबो सानना लायो जे गोथार गोथारनि थाखायनो बे बिबारफोरखौबो बावनो बावनायाव जोङो मोजां मोनदोंमोन बावनानै। सोरखौबा सोरबा रुंसारि जानाय मानसिनो होबाय। दा बिदिनो आरो सोरबा ओ मोजां मानसिनो सोरबा उथ्रिसार जानोहानाय मानसिनो मालाबाव गानहोनानै माला बानायना बेखौनो गानहोयोरो बिदिनो ओ गोबां माने खामानियाव खामानियावबो फैयो आरो बिबारा
नियाव नंगौ।
दा बेखौनो नोंथाङा ओ न'फोरखौ साजायनाय माने इदियावबोथ' बाहायजायो। दा खायसे गोबां मानसि फोरानो गावसोरनि न'आव साजाय साजाय दोनो आरो गोबां रोखोमनि बिबार फोर ओ जेरै टाबाव दोननानै बिदिनो गोबां समायना समायना बानायनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो गुबुन गुबुन ओ गामि गुबुन गुबुन न'फोराव। बिदिनो गोबां बेफोरबायदि फार्मबो दं जेराव ओ। बेफोरबायदि ओ बिबार जेराव बिफां लाइफां बिदि फानो ओ बेफोराव ओ बेफोरबायदि ओ गोबां फानग्राबो दं। दा बेफोरबायदिया मोजां जायो आरो नुनायाव। नोंथाङा आंनो एसे एला फोरमायना होबावनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथाङा जे बुंलांबाय बे दैनि जे फामे बिबार ओ बे फामि बिबारा नोंगौ गोबां समायना नुयो बेखौहाय जेनेबा जों दैनि बि जों मोननाय जायो ओ जोङो बे फामि बिबारखौहाय जोङो बांसिन जोङो खामानियावहा बाहायो होनोब्ला बेबो मोनसे जोंनि नांगौथार गोनांथिथार मोनसे माने जोङो मुलि बेखो जोङो मुलि मोननो हायो। ओ नोंथाङा मिथियो ना मिथिया आं मिथिला ओ जोङो बे फामि बिबारखौहाय फामि बिबार आरो थामि बिलाइ फामि रोदा जों बे बेवहाय जेब्ला ओ बे पाइल्स बेराम जायो बे पाइल्स बेरामावहाय जोङो बे फामि बिबार ओ जि जोंनि लकेल ओ गामिफ्रावहाय जि आयुरवेदिक जोङो बानायनाय मोनोना लकेल आयुरबेदिक जों बिनिफ्राय हाय जोङो बेखौ बानायो।
ए।
बेखौहाय बथल नै बा बथलथाम बेखौ जोङो लोङोब्ला ओ जेनेबा ओ सोरनिबा जिबनावहाय जेनेबा माबायो माने खामानि होयो सोरनियावबा खामानि होयाबो जानो हागौ। औ बे मुलिया ओ डक्टरनि लाबोनाय मुलिखौबो डक्टरनिफ्राय बाद बानायनाय मुलिखौबो जोङो बे फामि बिबारनिफ्रायनो जोंङो मोननो हायो आरो।
औ औ औ। ओ नोंथाङा बुंनाय बायदियै आंथ' मिथियामोन दा नों थाङा आंनो एसेबां ओ माने गोनांथार ओ खोथाखौ आंनो फोरमायदों बेनि थाखाय जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो। दाथ' जोंथ' मिथियामोन जे बिफोर बायदि फामि बिबारा पाइल्स बेमारखौ थेवबो फाहामलायनो हायो होननानै जों मिथियामोन माने दा बेखौ मा रोखोमनि बानायो माने माबायदि?
ओरैनोथ' बेखौहाय आङो जेब्ला इदिनो जोंनि गामिफ्रावहाय दङमोन ना गोबांनो ओमफ्राय जोंनि गामि खाथियावहाय सासे दङ पुराना ओ बियो बिदिनो गोजान गोजाननि फोरबो लांफैयो ओमफ्राय बिदिनो सोरनाबा हामो सोरनाबा हामा आमफ्राय आंनि बिबोना आंहा जादोंमोन आरो हासबेन्डआ सिगाङावहाय जादोंमोनना बेयाव लायनाय टाइमावहाय ओ मिथिनो मोनबाय जे बेखो फामिनिफ्राय दिहुनो बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नै
औ नोंथां जोंनाथ' समाबो सफैबाय दा जा जे बा नोंथाङा आंनो गोबांनो मोजां मोजां खोथा बुंलांबाय जेनेबा बिबारनि सोन्दै दा फामे बिबार नि बागैबो नोंथाङा मोजां नो आंनो माने नांथारगौ माने बेफुरो आजिखालि पाइलसा माने गोबां जागासिनो मानसि सुबुमाहारियाव दा बेनि थाखाय नोंथांनो खोन्थानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नोंथां बेयावनो थासिगोन औ नोंथां दे गोजोनथों